औ नोंथां खोनादों
ए खुलुमबाय नोंथां
खुलुमबाय नोंथां खुलुमबाय
ओ नोंथाङा मा खालामगासिनो दं दायो
नंगौ नोंथां आङो दाथ' गरम बोथोर हिसाबै बेफोरबायदिनो न'आवनो एबा जिरायनानै दं आरो ओरैनो मोनाबिलि
अ मोनाबिलिनि जानाय आदारफोर जाबाय नामा नोंथाङा
नोंगौ नोंथां दासिमबो मोनाबिलि समनि जानाय आदारखौ दासिमहालागै जाथ'नाय जायाखै एबा दसे समनि उनाव जानायगासिगोन आरो
अ नोंथाङा दायो फ्रि दङ ना
औ नंगौ नोंथां फ्रि दं आङो
ओ नोंथाङा सम दङब्ला नोंथांनो मोनसे टपिकनि सायाव आयदानि सायाव सावरायनो थाखायसो नोंथांखौ कल खालामनाय जादोंमोन
जागोन नोंथां जोङो सावरायनो हागोन मा बेखौ एसे फोरमायना होायोबा मोजां जागौमोन आरो
नंगौ नोंथां आं सावरायनो लानाय आयदाया जाबाय नोंथांजों दा जों आथिखालाव बा जोङो सुबुङा संसार जानायाव जोङो सिगांनिफ्राय नायोबा दिनैनि आथिखालखौ ओ बेसेबां सोलायनाय एबा जौगानाय नोंथाङा नुनो मोनदों बेनि सायावसो सावरायनो आं
नंगौ नंगौ नंगौ जों गोदोनिफ्रायनो जोङो आबौ आबै समनिफायनो जोङो संसार जाबोदों एबा आबै आबौ एबा जोंनि बर' समाज हिसाबै गोदोनिफायनो जों बर' समाजनि सा हाग्रायाव थानानै मोजां मोनो थिग बेफोरबायदिनो गोदोनि गोदोनि संसार जानाय होननानै बुङोबा आरो दानि संसार जानाय होननानै बुङोबा गोबां सोलायनायखौ जों नुनो मोनदों नंगौ एक्जामपोल एक्जामपोल हिसाबै गोदोनि जिथुनोखि हान्था मेला एबा दानि हान्थाामेला गोबां सोलायबाय गामि आरियाव गोदोनि हान्था मेला होननानै बुङोबा जोङो जेरै लामानिमोन एबा हानि लामामोन हाब्रु दैब्रुर जायोमोन हाखर हाला दङमोन अखा हायोबाथाय गारि गंसे फैनो हाया अखा हायोबाथाय जोङो थाबायलांनो हाया आरो अखा हायोबाथाय जों फरायसालिफोराव थांनायाव बा माखासे हान्था मेलानि खालामनायाव जोबोद जेंना जेंसिजों मोगा मोगि जानांगौ जायोमोन नाथाय दानि दिनाव मा खासे जोंनि खुंथायाव थानाय सरखारफोरखौ जोङो बेफोरनिफ्राय जोङो मोजां खालामनायखौ नुनो मोनदों एबा साब सिखोन खालामनायखौ नुनो मोनदों नाथाय जों गोदोनि संसा हो होनोबथाय एबा दानि संसार जानाय होनोबाथाय गोदोनि दिनाव जोंनि न'फोरा थोरिनि जायोमोन सोरहाबा नारानि जायोमोन बांसिननिथ' जोंनि नुनाय समाव एबा जों उन्दैनि समाव बांसिनै न'फोरा नारानि जायोमोन बा थोरिनि जायोमोन नाथाय दिनैनिस जोंनि बे खुंगाव थानाय सरकारफोरा दैदेनगिरिफोरा दिनै न'खरफ्रोमबो गंफा गंफा न' होनाय एबा पाखक्कानि न' बानायना होनायखौ जों नुनो मोनबाय थादों नोंथां
नंगौ थांनांगौ
संसार जानाय होनोबाथाय गोदोनिफ्रायनो जोंनि आइ आफा आबै आबौमोना जेरै जोंनि बर' समाज हिसाबै जेरै जोङो खेथि मावनानै जायो माइ आबादखो मावनानै जायो नाथाय गोदोनि आबाद मावनाय एबा दानि आबाद मावनायखो जोङो फाराग नुनो मोनसै नोंथां नंगौ जों गोदोयो मोसौजों हालेवोमोन नाथाय जोङो दा टेक्टर जों हालेवो बेनि गेजेराव दिनै मो सौनि सुबुं अनजिमाया खम जालांनो मोसौनि सुबुं अनजिमाया खम जा खम जालांनो हमदों टेक्टरनि अन जिमाया बांद्राय जानो बा बांद्राय बांनो हमदों नाथाय जोंनि फोथारफोराव दिनै मोसौजों हालेवना जों नुनो मोनला गोदोनि सुबुंफोरा टेक्ट मोसौजों हाल एवोमोन टेक्टर होन्नायानो जोंनि गेजेराव गैयामोन गोदो सम गोदोयो जों मोसौजोंनो जोङो दिनाव बिघानै बि गाथाम बिगाब्रै बिगाबा गाहाम हालेवोमोन हालिनै हालिथाम हालव हालेवोमोन जेरै जोंनि जोंनि सुबुंफोरा दिनैनि दिनाव मोसौ फिसिनायखौ खोब बानाय हमनाय बाबाय एबा फिसिनो नागिरला जायनि जाहोनाव दिनै आबाद फोथाराव जोङो हाग्रा जालांनायखौ नुनो मोनबाय थादों जायनि जाहोनाव आबाद मावनायाव माखासे जेंना जेंसिजों जों मोगा मोगि जानो गोनां जादों माखासे जेंना जेंसि जेरै नांगौ समाव टेक्टर मोना
औ नंगौ
गायनो समाव थेक्टर मोना जे दानो गायब्रबनो समाव टेक्टर मोना नाथाय बेजों लोगोसेनो माखासे जेंना जेंसि सोमजिबावदों जे दुब्लि बारियाव मोसौ गैयैनि जाहोनाव दुब्लि बारिया हाग्रा जालांनो हमदों मोसौ गैयैनि जाहोनाव दुब्लि बारियाव माखासे हासारफोरा हासारफोराव गोबा गोबोर गैयिनि जाहोनाव माखासे हासारफ्रा खम जालांनायनि जाहोनाव माखासे आबाद फोराव मासे आबाद फ्रा नांगौ रोखोमनि जायखौ बेफोरो नुनो मोनबाय। थादों थिग बेफोरबायदिनो गोदोनिफ्रायनो जोङो संसार जाबोनाय हिस साबै बर'फोर बर'फोरनि संसार जाबोनाय हिसाबै गोदोनिफ्रायनो जों दाउ अमा फिसिनानै संसार जाबोद मोसौ फिसिनानै जों संसार जाबोदों अमा फिसिनानै हा सो दाउ फिसिनानै जों संसार जाबोदों नाथाय गोदोनिख्रुइ दिनैनि दिनाव माखासे जोङो मा संसार जाबोदों होनोबाथाय जोङो गोदोनि दिनाव जों अमाफोरखौ जोङो माबोरै माबा गोदोनि दिनाव जों मासे गाहामल' फिसियोमोन नाथाय दानि दिनाव जोङो गोनोखो मुगायाव जोंनि लाइमोनफोरखौ एबा जोंनि आइ आफाखौ दिनै माखासे जे अमाफोरखौ जोङो किति हिसाबै जोङो फिसिनायखौ नुनो मोनदों जेरै जोङो दजि जेरै जोङो नैजि थामजि रां जोङो अमा फिसिनानै माखासे रां खामानिखौबो जों बे समाव नुासिनो दङ। औ। जेरै जोङो बोरमा आबाद होननानै बुंनांगोन जायखौ जोङो गोदोनि दिनाव जों बोरमाफोरखौ मासे मानै गामनाव जों फियोमोन नाथाय दिनैनि दिनाव गोनोखो मुगायाव जोंनि लाइमोनफोरा जोंनि बिदा फंबायफोरा माखासे जोङो थामजि ब्रैजि माखासे रां खामायनानै न खर संसार सलायनायखौ जों समाव नुगासि दङ थिग बेबायदिनो जों दाउ होननानै बुंनांगोन। दाउफोरखौबो दिनै जोंनि गेजेराव माखासे सुबुंफोरा जोंनि बिमा बिफाफोरा माखासे जों बिमा बिफाफ्रा गोदोनि दिनाव खम फियोमोन नाथाय दानि दिनाव आबाद हिसाबै फिसियो जेरै थामजि बाजि जौसे गाहाम सेेरोजा गाहाम दाउ फिसिनानै माखासे रां खामायनानै गावनि नखर संसारखौ फोथांनायाव फोथांगासिनो दं बेबाय बे फोथांनायखौबो जों बे समाव नुगासिनो दंमोन नोंथां। थिगबोबायदिनो बर' समाज हिसाबै गोदोनिफ्रायनो खेथि मावो जेरै आलु होननानै बुंनांगोन जेरै माइ आ बानानै बुंनांगोन जिखुनु आबाद जेरै गोदोनि दिनावथ' गोबां जों नुदों बेफोरबायदिनो गोबां आबाद मावो होननाय खोनादों जेरै जुखामफोर बिदिनो माइगंफोर बिदिनो बायदि बायदि जुखा बायदि बायदि मैगंफोर खबिफोर गायोमोन होननाय खोनादों नाथाय दानि दिनाव जोंनि माखासे सुबुंफोरखौ जोङो। एबा खेथि मावनायफोराव माखासे जों खम जालांनायखौ जों न नुनो मोनगासिनो दङ जेरै जोंनि गामियारि सुबुंफोरनि सुबुंफोराव गोबां बिगा बिगायै हा गोग्लैसिना दं नाथाय जों जोबोद खम आबाद मावनायखौ जों बै समाव एबा दिनैनि दिनाव जों नुगासिनो दङ एबा दिनै सुबुंफोरा आबादनायखौ खम मावनो नागिरला एबा जोंनि मैगं थाइगंनि आबादफोरखौ बारा खम मावनायखौ जों नुनो मोनो नाथाय गोदोनि दिनाव जोङो गोबां बिघा हाजार हाजार बिगा जेरै न'खरसे सुबुंफोरानो गोदोयो गोबां बिदिनो थामजि बिगा ब्रैजि बिगा गाहाम आबाद मावनायखौ नुनो मोनोमोन नाथाय दानि सुबुंफोरखौ जों जोबोद खम बा बिगा द' बिगा बेफोरबायदिल' जों आबाद मावनायखौ नुनो हमसै। जायनि जाहोनाव जायनि जाहोनाव गोदै सुबुं अनजिमाया बांबाय सुबुं अनजिमाया बांनाय लोगो लोगो दिनै हा हुआथ' बाङा सुबुं अनजाया बांबाय थायो हायाथ' जेरै बांनो नो नागेरा। बुं अनजिमा बांनाय जागोन अमा खासे आबाद मावनायफोराबो खम दालांगासिनो दं जायनि जाहोनाव हानि पब्लेम हा गैयिनि जाहोनाव आबाद मावनायफोरा खम जालांनो हमबाय थादों गोदोनिफ्रायनो जोङो जोंनि आबै आबौआ हादान सेफायनानै संसार जाबोदों। इफोरबायदिनो जोङो माइ फाननानै बेसर फाननानै आलु फाननानै जोङो बर' समाजफ्रा एबा बर' जोंनि बर' समाजा गोदोनिफ्रायनो राइज रायजो जाबोदों एबा इयुनावबो जाबाय थागोन आरो इयुनावबो जालांबाय थागोन आरो थि फोरबायदिनो जोंनि बर' समाजा गोदोनि आरो दानि जुदि फारागा बेनोदि गोदोनि बायदिनो गोदोनि बायदिनो जोंनि गेजेराव जेरै गोदो नांगोल जांख्रा होननाय मोनसे फोरबो दंमोन जेयखौ जोङो
नोनथाङा दा बेखौ बे गोदोनिजों दानिजों नायोबा दानिया सोलायदों ना जौगादों ना गोग्लैसोदों?
नंगौ गोदोनिखो नायोबाथ' दानिया जौगादों होननानै जों बुंनांगोन नोंथां मानो होनबा गोदोनि जथुनिखि आबाद मावनाय बा दानि आबाद मावनायखौ जों गोबां फारां नुनो मोनो
औ।
उम नोंगौ जों गोदो जों गोदो जोङो आबादखौ जोङो मावोमोन एबा जोंनि आबइ आबौआ जेब्ला मावोमोन अब्ला बिथांमोना ओरैबायदि माव मावोमोन जे बिथांमोना आबादखौ मावो मावनानै बिथांमोना गावसोर मावनानैनो बिथांमोना गायखांनाय लोगो लोगो बिथांमोना जेब्ला आबादाव हाग्रा जायो नोङा होमबा बैफोर आबादखौ बिथांमोनहा हाग्राखौ दाङोमोन नाथाय दानि सुबुंफोरा ओरैबायदि जाबायदि हाग्राखौ जेब्ला जों माइ गायनाय लोगो लोगो जोङो माइ आबादाव जों माखासे रासायनारिक हासारजों बाहायनाय जायो नाथाय गोदोनि सुबुंफोरा रासायनारिक हासार बाहायामोन नाथाय गोदोनि सुबुंफोरा माइ आबाद मावोबा जिखुनु मेगंनि खेथिफोर मावोबाथाय बिथांमोनहा हाग्राखौ आखाइजोंनो फुयोमोन बा आखाइजोंनो राङोमोन नाथाय दानि सुबुंफोरा डाइरेक्ट माखासे जों मिडिसिन होनानै हाग्रा बुथारनायखौ जों बे समआव नुगासिनो दं नोंथां। दा नोंथांखौबो बेनि सायावनो फंनै सो बुंनो थाखाय नोंथांखौ खावलायनाय जाबाय। उम गोदोनि आरो दानि संसार जानायनि बेलायाव बर'फोरनि
बर'फोरनि गोदोनि आरो दानि बेलायाव ओं नायोब्ला गोबां आं सोलायनाय बा जौगानायखौ जोङो नुदों मानो होनोब्ला दिनै गोदो गोदो हाग्रायाव थायोमोन नाथाय दिनैनि सुबुङा गोबां टाउन सहर मोखांबा गामिफ्राव जोङो लांदां फोथाराव जोङो रायजो जासै आरो बिनि गेजेराव मोनसे नायथावथावा जाहैबाय गोदोनि समाव जोंहा मोनबो कारेन्ट बा बिदि कारेन्ट बा बेटारि बा बेनि सुबिदा गैयामोन दिनै जोंनि गामि गामि गोबां कारेन्ट थां फैनायनि जाहोनाव दिनै बयबो बायदि बायदि इलेक्ट्रनिक मुवाफोर लानानै जोङो संसार जानायखौ नुनो मोनो बेनिखायनो जोङो गिबियावनो दिनैनि आ बर' समाजनि रायजो जानाय बे गोबां सोलायबाय बा गोबां जौगाबाय होननानै जों आं बुंनो सानो। मानोना खारेन फैनाय लो गो लोगो जोङो जोङो दिनै ओ गोदो बा दै रोगा नाङोमोन बा जोंहा बायदिसिना फांखा सांखा बेफोरबायदिनि जोंहा सुबिदा गैयामोन दिनै कारेन्ट फैनाय लोगो लोगो जोङो ओ दैबो रोगानांला बा जोङो माइबो सौनांला बा जोङो ओ दिनै माइरंबो जावनांला बेबायदि गोबां सुबिदा गोबां जौगानाया जोंनि गेजेराव फैबाय बेनिखायनो जोङो गोदोनिफ्राय दिनैनि सम सार जानायखौ गोबां जौगाबाय होननानै आङो बुंनो सानो दा बेबायदिनो गोबां बिथिङाव जोङो दिनै दिनै गोदोनि सुबुंआ जोङो स्कुल गैयामोन बा लेखा फरायनो रोङामोन दिनै गामिनि ओ बिदा फंबाय गासैबो दिनै सोलोंथाइ गोनां जाबाय बिनिखायनो दा सोलोंथाइया जौगानाय लोगो लोगो मोनसे हारियाव गोबां जौगानाया फैयो सोलायनाया फैयो दा जोंनि गेजेरावबो बा बर'फोरनि गेजेरावबो सोलायनाया गोबां फैबाय जायनि जाहोनाव साफ्रोमबो सुआनो दिनै सोलोंथाइ लानो हमबाय सोलोंथाइ लानायनि बिगियानखौ बजबनानै दिनै आबाद मावनो हमबाय थानो जानो हमबाय देलायनो हमबाय बेनिखायनो आङो ओं गोबां जौगाय होननानै आं सानो दा नोंथां जोंहा समाबो जाबाय बेनिखायनो आङो दोनथ'नो सानबाय।
जागोन नोंथां।
खोनादोंना ओंथाङा?
औ नंगौ खोनादों नोंथां इ इयुन समाव नोंथांनो बेफोरबायदिनो सावरायनो मोनबावगोन होननानै मिजिंथिनाय जाबाय।
औ औ गोजोननाय थाबाय गोजोननाय थाबाय
उम